हेलौ औ नोंथां बुंलाय औ औ खोनादों नोंथां ओ
इन्दि एम्फौनि बिखय बिसय रायलायनो सानदोंमोन।
ओ ओ रायलायजागोन नोंथां
ओ इन्दि होनोब्लाथ' थ' मिथिखायोना ए औ एम्फौ लाथाखौथ' जाखायोदां
औ जाखायो बहुत मोजां मोजां मोनो आं लाथा जानो
आंबो जायो नोंथां गामिखैबो फैयोना एम्फुलाथाखौ खौ
ओं फिसियो औ
औ औ औ जों खैजाबो फैयो। फिसिनायालाय
उम उम
बेनिफ्राय
औ
माबायोना फानोना एमफ्लु माबाखो
ओं ओं माने गाव नआव जानायखौबो नआव जासिगोन ओमफ्राय माने न जानो हायैखौबो माखासे फानसिगोन आरो
ओम जों गामियावबो माबायो फियो। फानदोंमोन दाखालि लाना फै लाबदो आंबो बायनानै
ओ ओ नोंथां ओ नो नोंथाङा मिथिगौ नामा इन्दि एम्फौखौहाय माबोरै फिसिनाय जायो।
बेखौ इन्दि एम्फौखौ माबाबाय लानानै इन्दि बिलाइ नांगौ इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइ नङाब्लाबो खारं बिलाइ बेखौ मिथिगौ दा खारं खा खारं खान्दाय
अ खार खानदाय औ बेखौ
औ खारं खारं होनबाव मिथियो ओमफ्राय आरो खारं खान्दाय होनब्लाबो मिथियो बेनिफ्राय माबा गाम्बारि बिलाइबो होनाय नुयो गामबारिखौथ मिथियो
ओं ओं ओं ओं उम उम
गोबो आरो आगार होयो। इ एमफुनि थाखाय उम
टो जों माने एम्फौखौहाय जों माबोरै मोनो माने एम्फौआहाय माबोरै सोमजियो बे एम्फौखौ माने फार्स्टआवहाय माबोरै माबोरै माने जोनोम जाहोगोरो।
जोनोम जाग्रोन माने माबा लाना फैनाय खोनायोलां इसोरखो बेगर ना मा
ओ बेखौ नङा फिथोब फिथोब
औ फिथोब नामा औना लाना फैयो बिसोरो जोंहा फिसिफेराखै माने
ओ नोंथांनो एसे एक्सप्लेन खालामनोसै आङो माने साहाय इफोरबायदिनो माने एम्फौ फिथोब लाबोयो लाबोनानै माने एम्फौखौ माने बिदिनो खर' नायनानै माने ओ बिजिजों खुन्दुंजों ओरै सिथेनानै दोनो आरो ओं खोनादों ना नों बिथां ओ बि दि सिथिना दोन्नानै ओमफाय साननैसो बिदिनो माबासिगोन दोनसिगोन बिनि उनावहाय सिखिरि ओंखारसिगोन
औ मिथिगौ बेफोरखौ ओं खोनादों ओं
ओं ओं सिखिरि ओंखारसिगोन सिखिरि ओंखारनायनि उनाव ओमफ्राय बिदि बिदिनो माबायाव बिदिनो जि गोबा नायनानै बिदिनो माने सिखिरिखौ बाहोसिगोन आरो ओ ओमाय बेहाय सिखिरि जो थागोन आरो सिखिरि जोला थागोन जेब्ला बि जेब्ला बिसोर माबासिगोन ओमफाय अब्लाहाय बिदै थासिगोन आरो बिदैखौ ओमफाय बोखानानै जोङो माने जियाव खाथुमनानै दोननांगौ आरो बिदिनो जेब्ला एम्फौआ ओंखारा बिदैनिफ्राय साननैसो खाथुमना दोननांगौ बिनिफ्राय एम्फौआ बिनिफ्रायनो सोमजिसिगोन ओमफाय बिदिनो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ एम्फौ बे गोरलै नालाय गोरलै गोरलै बिलाइखौ होनाय जायो आरो ओ ओ बेबायदिनो माने देरलांसिगोन आरो औ ओमफाय फिन बिदिनो फिथोब जाफिनसिगोन आरो आरो बिदिनो ओं मोनसिगोन एम्फौ मोननायखौ जों गोमोआव सिनाय मोनो आरो सि थाया हासुदि थाया फोमोननाया अब्ला जों बेखौ हमनानै हमनानै बिदिनो खान्थाल बिलाइफोराव माने बाहोनानै माने बस्थायाव सोनानै माने फिथोब खाहोसिगोन आरो
औ औ
ओ आरो बे फि ओ ओ बुंलाय नोंथां
इन्दी बिलाइखौ मोनखायोना नोंथां मोन मोननिखोजा
ओं ओं मोनो आरो ओं इन्दि बिलाइखौथ' मोनखायो जों थिं आरो बे फिथोबा गोबां खामानियाव जाबावो आरोना जोंनि बे जेरै एम्फौखि फिसिदों ओं ओ जेरैहाय बे इन्दि फिथा एम्फौआबो जाजाबाय जाजाबाय आरो फिथोबाबो माने गोबां खामानियाव सों माने सोलियो जेरैहाय फिथोबखौ जों फानो जाय फानसिगोन ओमफाय सोरबा बायदिया गोरोंफोरा बिदिनो गोदो गोदायनि मानसिफोराबो माने एम्फौ फिथोबनि इन्दिनि जि गानबोखायोमोन नालाय
थिन गोस
ओं बेसेन गोसा औ औ थ' बेसेन गोसा जिया बे इन्दि एम्फौनिफ्रायनो सोमजियो आरो ओमफाय बे फिथोबखौनो बानायनाय जायो थ' बे फिथोबखौनो माबासिगोन रुसिगोन होननानै नोसिगोन लुसिगोन बिदिनो खुन्दुं बानायसिगोन बिनिफ्राय जि दास ओम बे जियाबो इन्दि सियाबबो माने बुहुत गरम बोथोराव गाननो जोबोद मोजां आरो गुसुनो उम मोजां आरो गोलोमदैफोरखौबो जोबखाङो
अ गोजाम जाया नामा दाथ' बेबो इन्दि जिया
बुजि मोनासै
गोजाम जायानो माथो बे इन्दि जिया गोदानै नो थाबाय थायोनो
औ बेफोरबायदिनो गोजाम जाया माने इना कालार गैया जाहैयो नालाय कालारानो बेनो बे थायो नालाय ओम ओम ओमफ्राय लासैनो जिया माबायो आरो लासैनो जिया फोनलाङो आरो होमबाबो बुहुत गोबाव जोरो इयो
गोबाव ओ गोबाव जोरो
ओं बुहुत गोबाव जोरो
ओम
आरो जोंनि मानसिफोराथ' बांसिनानो बेखौ गानोबा जोमोबा माने गोबां रेसपेक्टबो मोनो आरो
ओ ओम अ नोंगौ
उम
जोंहाबो दं गां से इन्दि जिनि जिया उम
आथिखालाव इन्दि दख'ना इन्दि फालि बहुद फानो नाथाय बांसिन मिक्स खालामनानैसो फाननायखौ नुनो मोनो आरो बिदि आखाइजों लुनानै दानानै बानायनायखौ माने खम नुसै आरो गोदोनि आबौ आबै मोनासो माने इन्दि लुनो रोङोमोन नालाय आथिखालनि लाइमोनफोराथ' बांसिन बिनानो गोजानसै बिनिफ्राय
दाना मेचिनजोंसो दायो खोना दानाफ्रा
माने फेसिलिटिफोरा बांबोबाय आरो
बांबोबाय नालाय
ओम बेफोरबायदिनो माबायो आरो
उम उम उम
आरो मालाबा मालाबा समाव हाग्रा मा होनो बिदिनो जेनेबा जोङो गोदै गोलाफोरखौ गारो जे जेनेबा लास्टावदि मासे मानै थायोना? जों बासिखौनो हा खु आ ना थ' बे एम्फौफोरखौ जों हाग्राफोराव गारोना ओं बेहाय बे हाग्रानि माने हाग्रायाव बे थासै नालाय बिदिनो हाग्रायावनो थालाबायनानै माने गोथां कालारनि जायोलै माने बियो। बेखौ माने हाग्रानि हाग्रानि ओं खोनादोंना
खोनादों खोनादों।
ओ बेखौ माने हाग्रानि माने बायदि हाग्राायाव थानाय थानो मोननायखाय माने हाग्रानिबो होननानै बुंनाय जायो आरो बे गोथां गोथांखौ हाग्रानि एसे लाहांनाय होननानै
लाहांनाय ओम
खसे खायसे जानो नागिरा आरो बिदि गोथां गोथांखौ नुबाथाय
उम हैओद आंबो मोजां मोजां मोनो आंबो इदिखो
सोरबा बेफार खालामो ना
औ
ओ ओमफ्राय सोरबा सोरबा माने जानो नाग गिरा आरो हाग्रानि होननानै
उम आंबो बायोलै इदिखो औ इदिखौ बायो आंबो जानो
उम गोमोखौथ' जायो दा
जायो मोजां मोनो है हित जायो उम उम
दाबो ओ नोंसोरनिथिं गामियाव फिसिया नामा एम्फौफोरखौ
फियो फियो गामियाव फिसियो औ
ओ इन्दि बिलाइफोरखौथ' मोनो बे
इन्दिखौ मोनो अ नागिरनो थाङो गामियाव मोनस्लाबाबोथ' आरो बेलेगफोराव नागिरनो थाङो बेलेग गामि फोराव नागिरना लाना फैयो। बानानै हिन्जावफोरा
उम उम
लोगो नांना फैयो जोंनिया हारसिङै फैयाबाबो खायसे लोगो जयै सानै सानैफोर लोगो नांनो माने फिनायखो नुनो मोनो
औ औ माने लोगो नांनानै ओं ओं माने लोगो नांनानै फैयोबा औ फिसियोबा माने एसे मोजां जाहैयो आरो एसे रेहाय मोनो माने माने नआवथ थाजोबा नालाय फवआथ माने ननिखौ होबा- होजोबबाथाय जोब्बाथाय आरो बेलेगाव नायगिरनो गोनां जायो नालाय थ बेलेगाव नायगिरबाथ लां लायलाय लाबोलाय खलाय एसे खस्थ जायो हारसिङै हाखवा माखवा ओरैहाय एम्फौ खि गारनाय बो साफा खालामनाय बेफोराव माने एसे प्रब्लेम जायो आरो बेनिखायनो माने सानै लोगो नांनानै साथाम लोगो नांनानै बेफोरबायदि फिसियोबा एसे साबसिन जायो आरो माने बुरजाबो फिसिनो हायो आरो
औ औ औ जोंनाबो बेनो आं नुयो सानै साथाम बेफोरबायदि लोगो नांनानै फिनाय नुयो
जेबो नङा नोंथांजों एम्फौ इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय बिदिब्ला दोनथलायनोसै नामा नों थां
दे होमबा दोनथनोसै दे होमबा औ दे